हेलौ नोंथां औ औ खोनादों।
औ औ नाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ फ्रियावनो दं नोंथां।
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा लाय?
खोनानो मोनासै नोंथाङा मा
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों।
औ सानजौफुनि ओंखामा जाखांबाय। आख्रिया नोथ' मा होनो अमा बेदर मोन।
औ औ ओ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो
औ
दोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायनो दायो फ्रियावनो दङ।
जोंनिया हबा बर' फोरनि दोरोङारि ओंख्रि गोदोनिफाय याखै माबायदि आ सोलायबोदों फोरनि सोमोन्दै सोलायबोदों माबायदि सोलायबोदों माने? गोदो माबायदि बानायोमोन फोरनि सो मोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
अ औ जागोन दे होनबा आङो बिनि बा गै आङो फंनैसो फोरमायलांसै नोंथांनो।
औ
बर'फोरनि दोरोङा रि ओंख्रि होनोब्लाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाया ओ नारजि अमा साम'जों सबाय अनला खारै बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो आरो ना गोदोनिफ्राय दासिमथ' बेफोर ओंख्रिफोरखौ सोलायबोनायखौ आं बांद्राय माने नुनो मोनाखै माने। माने आङो दा नोंथांनाव अनला ओंख्रिनि बागै फोरमायनो सानदों आरो ना फोरमायनोसै आरो आं
औ
अनला ओंख्रि होनोबा जोङो नांगौ जखानि जोङो माथा माइरंखौ हाननानै लानानै मोनसे बासनावहाय नांगौ जखानि माने माइरंखौ हाननानै लानानै मोनसे बासनावहाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना
औ औ
बियो रुइयो रुइजासिमाव बेखौ जोङो गोदोनि जुगावथ' उवालाव देनाय नुनो मोनोमोन दानि जुगावथ' उवाल खौबो गोबां माने जोङो बाहायनायखौ नुनायखौ जों नुनो मोनला बिनिखायनो मिक्चार मेसिन एबा थफसिफोर बेफोरबायदियाव देनाय जायो आरो माइरङा रुइखांनायनि उनाव दसे संनानै दोननायनि उनाव बिनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रिखौ माने आं खारैजों संनायनि बागैनो नोंथांनो खिन्थानोसै आरो ना
औ औ
ओमफ्राय जोङो अनलाजों मेवाइजों माने जोङो मेवाखौथ' जोङो औवानिफ्राय मोनो। बे मेवाखौ जोङो लाबो बोनानै दनानै लानानै जोङो हानानै लाखानानै जोङो बे मेवाखौ दसे सुनानै माने जोङो खारै लगायनाय जायो आरो बे मेवहाय मेवायावहाय माने। ओमफ्राय बेखौ जोङो माने जोङो बेखौ ओमफ्राय खारै लगायना जों माने बेखौ माने रुनाय जायो आरो फार्स्टाव दै जों बेखौ रुगारनाय जायो आरो रुइजासिम सिम न माबाजों मेवाइजों खारैजों दैजोंखौ बिनिफ्राय जोङो देखानानै लानायबायायदि जोङो अनलाखौ खाद' नङाबा अन जाहाथे गथा गथा जाया गोदोआ बिनि थाखाय जोङो बेखौ जोङो रोङाबाथाय बांद्राय रोङाबा जोङो बेखौ दैयावहाय गलायनानै लाग्रोनाय बे जायो आरो अनला खौ माने मायरं गुनदैखौ आमफ्राय नङाब्ला खादौखौ सोर सोर एरनानै फिदिंबाय थानानै थानानै बे उननानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि जोङो होनाय जायो जायो आरो जाहाथे अनलाया फिथर जाया आरो गोदोनानै थाया बेफोरबायदिनो आरो जोङो नांगौ जखानि खारैखौ बेयाव होनाय जायो आरो जोंङो बे अनला ओंख्रियावहाय नोंनि बाहायनाय बदि मस्ला मा मा बेसादखौ नोो मोजां मोनो बेखौ जोङो होनो हायो आरो बे अनलायावहाय बिनिफ्राय बेनि माखासे होनांगौ बस माने माबाफोरखौ थ' आङो खिन्थाजोबखाबाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो अनलाया मोनलनाय जाबाय आरो
ओ जाजानाय जासिगोन आरो
माने जाजानाय जाबाय आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो
औ औ
माखासे आरो बेखौ जोङो माबाजोंबो संनो हायो माने गोखैजों आरोना गोखैजों सङोब्ला जोङो ब माबा जोङो खारै होनांगौनि गोनांथि गैया जेरैबायदि थाइगिरजों संनो हायो जोङो फान्थाव बिलाथिजों संनो हायो जोङो बेफोरजों सङोबा गोखै बुस्थुजों स सोङोबा जोङो अनला ओंख्रियाव खारैखौ नाङा आरो जोंनो गोनांथि थजाया मानिे उ
आरो नोंथाङाबो बिनि बागैनो फंनैसो
औ औ जोंहा दानि जुग नि गोदोनिफ्रायनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंहा बर'फोरनि गोथावसिन ओंख्रि एबा फेभ्रेट ओंख्रि होननानै जोंहा मिथियो आरो मोननै मोनथाम दंबावो जेरै बेनो बास जेरै नारजिजों अमा बेदर अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' बायदि बायदिफोरा बर'नि माने मुंदांखा ओंख्रि आरो बेफोरो जोङो बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंहा खारैनि गोनांथि जायो। बेख जोङो ओ थालिर आथियानि बिफां आरो लारें मुदुमफोर बिफां आरो सबाय आरो बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो जोङो खारै बानायनाया जोङो थालिर आथियानि थालिर आथियाखौ जोङो गोबां मिहि मिहि हाफ्लेनानै सान्दुंङावहाय द दिन फन्द्र' दिन जोङो फोराननानै दोननांगौ जायो। बेनिफ्राय जोङो फोराननायनि न सिलायाव लाबोनानै जोंहा गोबां मोजाङै सावनाय जायो ओ जायखौ हाथफ्ला जाहोजोबनानै सावनाय जायो बेनिफ्राय जोङो सावखांनायनि उनावहाय सुजा होनानै एसे एसे दै सारसोनानै जों ओ गल बानायनानै ओ फिथा बायदि गल बानायनानै जोंहा ओ फोराननानै दोनो आरो जोंहा औ आरो जोंहा नांगौ बदियै ओ जोङो सरनानै ओ गोबां ओ गिदिर गिदिर बथल बायदि यावहाय जोंहा सरनानै सरथाब जोब नानै जोङो बथलावहाय जोंहा ओ सोननानै दोननो हायो आरो लोगोगोसेयैनो नांगौबायायदि ओंख्रिफोराव जोंओ खारै होनानै जानो हायो आरो मुदुमफल ओंख्रिफोरखौ जोंओ ओ मुदुफुल खारैनिबो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो फिसा फिसा हाफ्लेनानै जोङो सान्दुङावहाय ओ दस दिन फन्द्र' दिन फोरानखांनायनि उनावहाय जोंहा गोरान जाखांजोबबाथाय ओ सिलायाव लाबोनानै जोङो सावनांगौ आरो मोजां सावनानै हांगार ज जोबनानै जोङो बेखौबो दै आ सारस्रोनानै जोङो खल बानायनानै जोङो दोननो हायो। आरो सबायखौबो बेफोरबायदिनो ओ जोङो सबायनि सबायखौ जोङो मारा हाबखांनायनि उनावहाय बेनि गुन्द्राखौहाय जोङो सावनानै खारि बानायो
ओं।
ओं ओ जोंहा सबायाइनि खारैया जोंहा गोबाबसिन
औ नंगौ।
दानि जुगफ्राव जोंहा बेफोरबायदिखौआ मोननिया मोननो थांलियाबा एसेै खमै मोनसेै आरो दानि जुगाव आ आ सदा बायदि बायदिजोंसो जङोफोरखौ दासि आरो आरो लोगोसेनो जोंहा आ नारजि ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ संनो हायो ओ संनोब्ला जोङो अमा बेदर बायदि जोङो जोङो गोथाव मोनजायो आ जेरै जोङो नारजि खौ ओ जोङो फोथाराव मोननाय जायो फोथाराव जों दैज्लां बोथोरनि समाव जोङो नारजिफोरखौ ओ फोनानै जायो नारजि फाथो ओ बिसोर जाहैबाय एखे बिसोरनि बिलाइफोरखौ जोंहा फोराननानै सान्दुंङावहाय मोजां फोराननानै ओ बस्थायाव सोनानै दोनो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओम गिबियावनो जोङो नारजिखौ लाग्रोनानै ओ दैयाव सोमनानै मोनजांयै ओ दोखो दोखो हाफ्लेनानै बेयै बेयै हाफ्लेनानै जोंहा ओ जोङो ओ दै गुदुङावहाय जों खारै होनानै जोंहा आ सागं साग्लिनानै आरो दोखो दोखो एग्लिनानै एबा सागं साग्लिनायनि गेजेरजोंनो जोंहा आ गेब्लेहोनो हायो आरो लोगोसे जोंहा माजों जानो गोसो बेखौ सिगाङावनो एवथमनानै दोननानै ओ अमा बेदरखौ जोंहा अमा बेदर जानो गोसोबा अमा बेदरखौ एवथमनानै जोंहा सिगाङावनो दोनग्रोनांगौ बेनि थाखाय ओ जोंहा नारजिया गेब्ले बा जोंहा आ नारजिखौहाय बेदर एवफ्रामनाय सारायावहाय जोंहा लुसननानै होनांगौ होमबाना जोंहा नारजि ओंख्रिया जायो आरो लोगोसे सबाय जों साम' बेयो जाबाय बर'नि ओ गोबां ओ मुंदांखा ओंख्रि बेखौ जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोबोद मोजाङै जोंहा संनानै ओ बर' माहारि फ्रा जाबो खायो बेफोरक्षबायदि ओ जोंनि ओंख्रिफ्रा दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ मुंदांखा जाबोनो हमदों ओ जेरै बुङोब्ला जोंहा दानि बेलायावहाय ओ गोबां गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्ट बायदि बायदिफोरावहाय जोंहा होजादों बेफोरबायदि बर'नि ओंख्रि अनलाजों दाव ओ सबायजों साम' नारजिजों अमा बेद दर बायदि बायदिजों गोबां मोननो हासै गोरलै मोननो हासै आरो ओ बर'निल' बर'नि हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफोरावल' नङा लोगोसे गुबुन हारिनि जेरै हारसा बांगाल बायदि बायदिफोरनि जेरै हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफ्रावबो जोंहा बर'नि ओंख्रि सबायजों साम' अनलाजों सउ आरोार ज माबाय ज जोङो मोननो हासै आरो लोगोसेयैनो द बेफोरबायदिया जोंनि ओंख्रिया दानि बेलायावहाय गोबां गोजौ थाखोसिम मोनहैनो ह बायनानै जोङो बिनि हटेल बायदि बायदि ओ गेजेरजों हटेल बायदि बायदि रेस्टुरेन्ट बायदिफोराव मोनजानायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनो आरो आरो दायो बियो माने गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि समाव जोंहा न'खर न'खरल' एबा न'खर न'खर ओ बायदिफ्राल' जोङो संनाय जानायखौ नुयोमोन नाथाय दानि बेलायावहाय हटेल रेस्टुरेन्ट बायदि बायदिफोरावहाय जोंहा बेफोरबायदि ओंख्रि फोर खौ जोङो मोननो हासै बेनि थाखायनो जोङो गोदोनिफ्राय दासि हालागै बेखौनो सोलायनाय नुदों आरो
औ औ खोनादों नोंथां
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों जोंनि
ओ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ